नोंथाङा
औ खोनादों थां
औ
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ।
अ नोंथांजों आं दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनो नोंथांखौ कल खालामनाय जादों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायनो थांखो जेनबा मा मा जायगायाव दावबायनो मोनखो एसे फोरमायना होलाय नोंथाङा
औ नंगौ दावबायनाय हो दा थ जेरैहाय जोंनि खाथि खालानि
उम
ओनसोलाव जेरैहाय दावबाय ओ सुकि दङ। स्खि हाजो जेरैहाय दारागाव हाजो दङ। आरो रायजो रायजो होनोबा सो जोंनियाव खाथियाव जेरैहाय भुटान रायजो दङ।
औ
बेफोरबायदिफोराव बेरायबाय आरो ओ जेरैहाय सुकि हाजोआव थांब्ला नाथाय मिथिंगानि बेवहाय समायना महारखौ नुनाय जायो दंफां लाइफां, दै आ दैमा दङ बेयाव अन्थाइ जेरैहाय हाजो दंह बेफोरखौ जोङो नुनाय जायो आरो बेवहाय दैमाफोराव गोबां नाफोरबो नुनाय जायो गुबुन गुबुन रोखो माने आरो बेवहाय गोबां बैग्रि दंफांबो दङ ओ जोङो, दिडिसेम्बर दानाव डिसेम्बर बास जानुवारि दानाव जोङो बेवहाय गोबां गोजान गोजाननि फ्राय सुबुं लावखार ओंखाम जाहैनायखौबो जों नुयो
औ औ
बेवहाय हाग्रा बंग्राबो दङ नालाय बेव गोबां रोखोमनि जिब जुनार बो
औ औ
आरो बेवहाय बे नबेम्बर डिसेम्बर बा जानुवारि दानाव लावखार ओंख ओंखाम जानाय समाव बेबायदि, बिदिनो गोबां रोखोमनि, खाथि खाला ओनसोलनि सुबुंफोरा दखान होनायखौबो जों नुयो,
औ नोंथाङा दावबायनानै मोजां मोनोना मोना? हेलौ खोनादों ना नोंथां? खोनादोंना नोंथां? औ हेलौ नोंथां खोदोना?